हेल' औ
खोनाबायना नोंथां
औ खोनादों
औ आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना
औ हागोन
औ आं नोंथांजों बर' समाजनि जौ संनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन औ ओ जौ जौआ बर' समाजनि मोनसे एंगार हायै बाहागो जेनबा जौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो नांगौ जखानि दो गिदिराव दै लानानै बेखौ अरदाबाव होनानै खौ फुदुंनो नांगौ खोनाबायना नोंथां औ जे फुदुंनाय दैया गोदौनो लायो बे समाव बाक्सा माइरंखौ नांगौ जखानि लानानै दोआव फोसोमनो नांगौ औ बेबादिनो खोबनानै ओंखाम बायदि संनानै गोरायैनो दोन दोननो नांगौ बेनि उनाव संग्रायाव एरननानै गुसु जाहोनो नांगौ जेबब्ला जुमाइ या गुसु जायो अब्ला एमावखौ देग्लिनानै जुमायाव सारनानै होनानै आखाइजों मोजाङै गलायना होनो नांगौ
औ
औ बेनि उनाव थालिर लाइजौ बनानै जुमाय खौ हरसे दोननो नांगौ बेनिफ्राय दाबखा एबा मालदाङाव सोनानै सानथाम सानब्रैसोनि उनाव बेनि बिदै बेखौ लोंनो हायो
औ
खायफा खायफा जायगायाव फिसा फिसा जखानि थिंख्लियावबो सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो जौआ जे एसेनो गोबाव दोनो एसेनो गोरा गोरा रायो बेखौ गुबुन बाल थिङाव बोस्लायनानै जान्था सोनानै लावथायजों खिरनानै राननानै लोंनायखौबो जों नुनो मोनो
औ
खायफा जायगायाव थिंख्लियाव सोखानाय जौखौ जखानि दै होनानै थुरि एबा गय बिलाइनि सममफ्ला सोनानै फसरनानै लोंनायखौबो जों नुनो मोनो नंगौना नोंथां औ औ जौआ बर'नि रोखोमसे गोनांथार लोंग्रा मुवा। बियो मुलियारि गुन गोनां। सावरि बादालि फुजा फोरबो हाबा हुखा आरिफोरावबो जों जौ बाहायनायखौ नुनो मोनो बेफोराव जौआ माने जोबोद गोनां मोनसे जायगा आवग्रिनानै दं।
औ
जौखौ जों मोननै रोखोमै मोननो हायो माइ ब्रानि जौ बिदै आरो जौ गोरान
औ
औ माइब्रा जौ माइब्रानि जौ बिदैखौ संनो थाखाय जोङो माइब्रा माइरंजों संनाय जायो बियो ओ माइब्रा माइब्रानि जौआ बर'नि जोबोद मिलौदो माइब्रा माइरंजों संनाय मोनसे जौ।
औ
बियो बर'नि जोबोर मिलौदो लोंग्रा मोनसे मुवा। बेखौ संनानै दाबखायाव दान्नैसो सोनानै दोनोब्ला जोबोर गोदै गोथाव लोंबाय थाथावथाव जायो खायफा खायफा ओ बेबायदिनो जौ माइब्रानि जौखौ बोसोर बारनायहालागैबो जोङो दोननायखौ नुनो मोनो। माने जेसेनो गोबाव दोनगोन एसेनो गोरा आरो गोदै लोंनो मोजांसिन
औ
माने मायब्रानि जुमाय संनायाव मायब्रानि बाकसा माइरंखौ स्राव स्राव संना नानै संग्रायाव एरननानै गुसु खालामनानै लानांगौ।
औ
उनाव एमाव फुननानै थालिर बिलाइ संग्रायाव बनानै दालायाव माने संग्रायाव हरसे दोननानै उनाव दाबखा एबा माल दांआव सोनानै दोननाय जायो जेसे गोबाव दोनो एसेबांनो जौवा रानानै गोरा जानानै गोदै गोथाव जायो। यो। उनाव गोबावद्राय दोनोब्ला बे जौआ रुइनानै एम्फौ जायो
औ
माइब्रानि जौआ बर'नि मोनसे जोबोद लुगैथि लोंग्रा मु मुवा बर'फोरा गावनि जोबोर असे सोमोन्दोनि मानसिफोरनो मोजां मोननायखौ दिन्थिनो एबा मान होनो आलासि मान होनो एबा आलासिखौ गोजोन होनो थाखाय माइब्रानि जौ बिदै लोंहोयो।
औ
फोरा गावनि न'आव बेरे बिदै बायदि सुबु सुबु गुस्थियाव सिथाबलाय नाय माइब्रानि जौ बिदै गुबुननो लोंहोना गावखौ गोसो गेवलां दिन्थियो। बेबायदिनो जों जौ गोरान जौ गोरानाबो मोन बर'फोरनि मोन रोखोमसे गोनांथार लोंग्रा ओ बे जौ गोरानखौ संनो थाखायबो जोङो गिबियावनो ओ जो माबा माइरंखौ ओंखाम बायदि सुंनानै बेखौ एरननानै एमाव फुननानै दालायाव माने संग्रायाव हरसे दोननानै उनाव अखानायनायै मोनाबिलियाव मालदां ए बा दाबखायाव सोनानै दोनो बेनि उनाव जखानि दै होनानै हरसे सोमहामना दोननाय जायो बिदिनो हरसे हरसे सोमहाबनाय उनाव अखानायै बेखौ मावनाय जायो अफ्रिखौ मावनो लानाय समाव दो गिदिराव अफ्रिखौ लानो नांगौ बेनि उनाव दोखौ अरदाबाव फज'नानै बेनि सा मोखाङाव मोख्रा खर' आइजेंखौ फज'नानै लानो नांगौ
औ
आरो बेनि मि ओ मिलौदो लों माने लोंग्रा मुवा बेखौ संनानै दाबखायाव दाननैसो सोनानै दोनोब्ला माने लोंनो मोजां जायो सिङाव आजावग्रा खुरि गाद्रा फज'नानै लानो नांगौ आरो बे मोख्रा खर'नि सायाव दो फोस्लां दै सु गुसु होग्रा फज'नानै लानो नांगौ फोज'नाय जरासे सथ्रि सिथ्रि फाननानै अफ्रिजों लिरथेना लाना गोजौनि दोआव दै गुसु होनानै लानो नांगौ
बेबायदियैनो ओ कफ'आ कफ'आ सा फारसे दावखोनानै मोख्रा खर'नि गुदुंजों दाव- होनानै दै गुसु गोनां दोनि बिखुङाव नांनानै दैनि थरसिं महर सोमजिना मोख्रा खर'आव फज'नाय नाजाव हग्रा आइजेंआव थरथिं थरथिं गोग्लैनायानो जौ गोरान जायो खोनाबायना नोंथां औ नोंथाङाबो आंनो बर'फोरनि जौ संनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथां नोंथाङा बुं नाय बायदिनो जेरै नोंथाङा जिबायदि बुंलांबाय जौनि सोमोन्दै बेफोर थारैनो नोंगौ थारैनो सैथो बर'फोरनि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजो -फ्रा माने जौ संनायखौ जों नुनो मोनो आरो
औ
औ नोंथाङा बुंनाय मथे जेनेबा हाबा हुखाफोराव नोंगौ थारैनो हाबा हुखाफोरावबो जेने बा आलासि दुमसि आरो बायदिसिना हाबा हुखाफ्रावबो जों जौनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो औ आरो जेनेबा आरो सान्दुं अखायाव जेनेबा खामानि मावनाय दांनायफ्रावबो बर' जेनेबा हौवाफ्रा माने जौ नङाबानो जाया आरो औ जेनेबा फुजा फुजा बावनाय बेराम बायदिसिना जब्रा जानायफ्रावबो जुमाय नङाब्लानो जाया
औ औ
औ बेबायदिनो आरो जेनेबा माइब्रा जुमाय होन्दों नोंथाङा जेनेबा औ थारैनो माइब्रा जुमाया जोबोद गोदै गोथाव नङा होनबा
औ औ
औ बेरे मोदै बायदि माने गोदै आरो बेखौ लोङोब्ला माने गोबावहालागै फेनायाबो थाबाय थायो आरो माइब्रा जुमा फोरलोंब्ला औ आरो बे जौखौ जेनेबा गोबां जेनेबा फुजा फाथालफ्रावबो जों होनानै बावउनायखौ जों नुनो मोनो
औ
जेनेबा औ खेराइ फुजायानो जा बाथौ फुजायानो जा बायदि बायदि फुजाफ्राव जों माने माने जौनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
औ आरो जुमाय एबा जौ बानायनाय बेखौ बा मा मा रोखोमै बानायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फंनैसो फोरमायलांनो होनना सान
औ नोंथां औ औ
औ जेनेबा गिबियावनो जों जुमाय बानायनो माने माखौ एमावखौ नांगौ जायो आरो
औ औ
बे बेखौ एमावखौ माने बर'फ्रा बानायनानै लायो बिनि उनाव माने बे एमावखौहाय जेनेबा ओ जखानि माइरं लानानै
औ।
औ ओमफाय बेखौ माने बे माइरंखौ देनाय जायो बेबाय बायदि रोखोमनि जेनेबा बा जोङो बे एमावहाय बायदि रोखोमनि बिलाइ बायदिसिनाफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेखौ जों होनाय जायो आरो नोंथां जेनेबा ओ खासि खासि हाग्रा बिजौखौ जों होनाय नुनो मोनो जेनेबा थालिर बिलाइ एबा बा आनारस बिलाइ बायदिसिना जोङो बे रोखोमै जों होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा जेनेबा बे ओ एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोंथां नोंथांआ आंनो फंनैसो आरो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां
औ नोंथाङा जेरैबायदि दा बुंलांदों एमाव बानायनायनि सोमोन्दै नोंगौ बर' बर' आइजोफोरा माने गावसोरनि जौ संनायाव। नांगौ जानाय बा एमाव नङाबाथ ओ' जोंनि जौ संनाया जाया नङा होमबा बे ओ एमाव खौ गावसोरनो गावनो माने न'आवनो बिदिनो मिथिंगानिफ्राय्र मोन नाय बिलाइ बा माबा बेफोरनिफ्राय बिलाइ आरिखौ होदेरनानै माने माइरंजों लोगोसे गलायनानै बेखौ दे। ग्लिनानै गथ खा बेखौ गथा खालामनानै ओ संग्रायाव दुलुर दुलुर खालामनानै बेखौ फोराननाय जायो। बेबायदियैनो बेखौ ओ मोजाङै रानहोनानै। बबेबा प्ला फ्लासस्टिक एबा माबाफोराव जिफोराव खाथुमनानै दोननाय जायो जाहाथे बेखौ जेब्ला जौ सङो अब्ला बाहायनो हानाय बायदि औ बिथाङा दिनै बर'नि जौ संनायनि सोमोन्दै जा नोंथांनि जा रोंगौथि खौ आंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा जों दिनैनि बे आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला।
औ जागोन दे नोंथां औ खोनादों ओ।
थां औ।
औ औ।